औ नोंथांङानो ना
हा
औ नोंथां। दा आं नोंथांनि सायाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। दा नोंथाङा एसे आथिखालाव जों गोबां फार्म नुनो मोनो नङा ओनबा नोंथां।
औ ओ बे फार्माव नोंथाङा ओ आं दा नोंथाङाव सोंगोन। ओ मानि सायाव अमा फार्मनि सायाव नोंथाङा ओ अमा फार्मनिसो एसेफोर रोंगौथि दंबा नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
अमा फार्मनि बागैथ' आंनियावाय एसेबां रोंगौथि गैया दा जेरै दा जेरै नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ, गामि खाथि खालायाव नुखाबोदों जाय जाय फार्म बानायबोदों। दा बिसोर बुंनाय बादिब्ला।
औ
दा जेरै बिसोर बुंनाय बायदिब्ला फार्स्टआव गिबियावनो बुंग्रोदो आरो बिसोरो जेरै अमा फार्म बानायनो थाखाय गिबियावनो फैसा नांग्रोगौ रां रुफानि गोनांथि जायो आरो आथिखालावथ थ' आरो अमानि खि सुनाय
औ
बायदिसिना अमानि साखोन सिखोन लाखिनायनि थाखाय
औ औ औ।
टरनि गोनांथि जाखायो। आरो मटर आरो बिनि थाग्रा जायगा
औ औ औ।
थायग्रा जारा दा जेरै आथिखालनि मुगायावाथ' पाक्कानि पाखकानि नङाबाबो गन्द्रा लुनायानो।
औ नोंथां।
फैसानि बिनि थाखायनो फैसानि गोनांथि जायो आरो।
औ नोंथां।
अमाया दा जेरै अमा
फार्म फार्मानि थाखाय नोंथां।